अखा हादों ना नोंथां?
हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ खोनाबाय नोंथां बेनिफ्राय ओ नोंथाङा दसे सम सम टाइम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दे हागोन।
आं आङो आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय आङो दिनै नोंथांजों माखासे आबाद दङ बे आबादफोरनि गेजेरावनो जोङो जेरैहाय ओ अमा फिसिनायनि सायाव अमा आबाद मावनायनि सायाव नों नोंथांजों फंनैसो सावरायनो थाखाय आङो नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला।
हागोन नोंथां, नोंथांनि अमानि सावरायनायनि सायाव आहाबो गोसो गुद दं नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन नोंथां। आंनबो टाइम होनो हागोन।
सावरायनो हासिगोन नोंथां दे।
उम आच्चा नोंथां जोङो गोबां जायगायाव जोङो गोबाव समनिफ्राय नुबोगासिनो दङ नङा होमबा जोङो अमानि आबाद खालामबोनाय
नंगौ नोंथां, औ।
ओ आरो बे अमानि आबादजोंनो जोङो जों गोबां रां खामायनायखौबो जोङो नुबोगासिनो दङ। नङा होमबा नोंथां? ओ बे दा जोंनि रायज्लायनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जों अमा खौ माबादि आबाद खालामो?
औ।
अमाखौ जोङो आबाद खालामनानै जोङो माबायदि रां खामायनो हागोन? दा बेफोरनि सायावनो फंनैसो सावरायलायनोसै नोंथां नङा होमबा।
जागोन नोंथां जागोन।
दा जोङो अमाखौ गुबैयै आ आ नोंथाङा जुदिसो बेखौ आबाद खालामनायनि प्लानिं लामारोब्ला ओ गिबियाव जोङो अमा फिसाखौ बायग्रोनांगोन नाङा होम बा आ जेरै'हाय जों बिदिनो अ माब्रै माबानिफ्रायनो जोङो स्टार्ट खालामलांनो हायो नोंथां अमानिया आ आबादखौबो माब्रै माबानिफ्रायनो जेरै'हाय जोङो लाजेननायाव नोंथाङा बुन्दा मानै लादो बिदिनो बुनथ- बुन- बुन्दि माथाम लादो बेबायदिनो नों थाङा आ बेफोरखौ फेदेरनानै दा ओ बे माखासे बुन्दा।
औ।
बा आ जोङो आ बुन्दाखौ माने ओरैबायदि खालामनांगौ नोंथां जे जोङो आ अमा आबाद मावोब्ला जे गावनि गावनि एखे जोनोम जाजानाय माने बुन्दाखौ
औ।
बे बुन्दिनो लगायनाङा आरोखि बेजोङो द- दस्रा जोङो दस्रानि हायार लानानै जोङो बेखौ उम ओम फिसाखौ जोङो जागि होनांगौ अब्लानिया जोंहा बेयाव एसे प्रफिट जायो एसे ग्र' जानायनि चान्सआव थायो जेरै जोङो अमा आबाद मावोब्ला गोरलैनिफ्राय लानानै जोङो गोरलै समावहाय जोङो। ओ गोबां मेडिसिन बाहायनो गोनां जायो बिनि ओ केलसियामनिफ्राय बिथिं आ मा होनगोन आ फिलौ जानायनिफ्राय बिनि लिभारनि था खाय जोङो गोबां मेडिसिन बाहायनांगौ जोङो फिसानि फिसा गेदेरनि गेदेर। आ नोङो फिसा समाव फाय ओ जोङो अमानि आबादखौ जोङो। आ माबायदि आदार होनांगोन जों बेफोरनि सायावबो सावरायलांगोन नोंथां। दा जेरैहाय जोङो ओ आदारनि बेलायाव आङो बुंगोन ओम जोङो गोबां रोखोमनि आदारबो बाहायनानै अमाखौ फिसिनो हायो नाथाय जों माबाय दि आदारखौ होयोब्ला ग्र' जागोन नङा होमबा दा गोबाङा गाव आखाइजों बानायनाय गाव आखाइजों बानायनाय संनानैबो अमाखौ फेदेरो। दा बेफ फोरावहाय गोबां मेडिसिन दङ ओ जेरै ओंखाम होगोन जोङो बेजों लोगोसे ओ जुखामनि गुन्दै जुखामनि गुन्दै होगोन जोङो बेराफारसेथिं सापर होदेरगोन जोङो बे फारसेथिं बिदिनो गोबां माने गुन्दै इसे लगायगोन जोङो जोङो बेफोरनिफ्राय बांद्राय ग्र' जानायखौ नुनो मोना नाथाय जोंहा ओ ड्राइ फुट ड्राइ फुट माने ड्राइ फिट मोनसे
औ।
अमानि आदार दङ गोरान गोरान जोङो बे बे बेसादखौ जोङो गोरलैनिफ्राय बाहायबोनांगौ सरासनस्रायै जोंनि न'आव फिसिनाय देसि अमाखौ जोङो बिजों ओ फिसिनो हाया बार' नाथाय जेब्ला जोङो हेमसियार अक्सियार बेफोरबायदि जोङो अमानि आबाद खालामगोन अब्लानिया जोंनि थाखाय ओम बेग गोरान आदार जिथुब्ला जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो। ओ ड्राय ड्राय फ्रुट दा बेफोरो बेफोरनि गेजेराव गो-गोबां दङ आरोना जेरै गद्रेज दङ होय मायाबा मायाबा दंलाबाय दि दा बेफोरखौ जुदि जोङो ओ अमानो होयोब्ला जोङो अमाखौ थाब ग्र' खालामनो हायो आरोखि। ओमफ्राय अमाखौ ग्र' खालामनो थाखाय जोङो अमानो ओ भिटामिननि मुलि होफैनांगोन।
औ नोंथां नंगौ।
ओ भिटामिननि मुलि फैनांगोन जेब्ला भिटामिननि मुलि होगोन अब्ला ओ अमानि अमाया आ बिखुंनि महरफ्रा एसे गुवार गुवार जागोन। आ ओ माने दामफेर दामफेर जागोन आरोखि। ओनिफ्राय नोङो जुदि फिलौनि होयोब्ला दा बिसोरनो जोङो लिभारनिबो मुलि होफानांगौ आरो कि लिभारनिबो मुलि होबानांगौ आनिफाय जोङो ओ अमानो ओ मास मोनसेयाव खनसे फिलौनि मुलिखौ होखावनांगौ आरोखि।
औ नोंथां।
निया अमाया थाब साबखां साबखांङो अमानि खोमोना अमानि खोमोना थाया साफा जायो दा बेबायदिनो गोब बां जोस गोबां राहाजों जोङो आ अमानि आबादखौ खालामनो हायो ओ बेनि बेलायाव आङो अमाखौ जों माबोरै फेदेरगोन आरो जोङो अमानि जेब्ला गलार अमानि गलाराव जोङो ओ जाब्बा जुब्बा मानसिखौ जोङो थांनो होआ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयाव आ गोबां ओ माबा जानायनि इनभेक्सन जानायनि सान्स थायो अमा फारामावहाय दा बेनिखायनो जोङो अमा फार्म खालामोब्ला गुबुन बाहेरा मानसिखौ बेबायदि ओ जोंनि गलार खाथियाव थांनानै बिदि गासन हैजाया हैनो होआ। माने गोबां हुसियारै जोङो अमानि गलारखौ लाखिनांगौ आरो अमानि गलारखौ जोङो ओरैबायदि साफा दोननानै लाखिबाय थानांगौ आरोखि ओ फुङाव खनसे सानसुआव खनसे मोनाब्लियाव खनसे जोङो अमानि गलार खौ सुबायथानांगौ नोंथां
औ औ
ओनिफ्राय औ आमफ्राय जोङो अमा फिसाखौ जोङो अमा फिसा आरो बे अमा अमा फिसानिफ्राय जुदि जोङो इसे फेदेरबोनो हाबाय अब्लानिया जोङो ओ आदारखौ सोलायनानैबाबो होनो हायो आरो नोंथां जोङो आ खाइजों बानायनाय आदारखौबाबो जोङो होनो हासै गोबां माने ओ बिदिनो गुन्दैजों लोगोसे गोबां जोङो आ जोङो दङ जोंहा बिथिं गुन्दै ओइ किबा जुखामनि गुन्दै दंदेरो जुखामनि गुन्दै दङ आरो बिथिं सापर दङ बिथिं ओंखामखौ एसे होदेरगोन जोङो बेखौ गासिबजोंबो लगायदेरनानै ओ जोङो अमानो संनानैबो आदारखौ जोङो ओ होनानै अमाखौ ग्र' खालामनो हायो आरखि दा बेबाय दिनो जोङो आ बेबायदिनो जोङो रां खामायनो हायो अमा आबादनिफ्राय ओमफ्राय अमा आबा द खालामोब्ला नोंथाङा ओ गोबां माने दिसिप्लिनाव थांनांगोन आरो खि ओ जेब्ला नोङो अमानो आदार होनो थांगोन नोंथाङा अमानो आदार होनो थाङोब्लाबो नोंथाङा ओ जिथुब्ला मेडिसिन दङना बे आइ थिङाव गासोमनानै थांग्रा मेडिसिन दङ नोंथाङा बेयाव गानानैसो बै जायगायाव थांनो नांगोन अमानि गलाराव थांनो नांगोन जाहाथे ओ नोंथांनि फ्राय माबा मोनसे इनफेकसन थांफाया मानो होननानै बुङोब्ला बेमार जानो जोबोद गोरलै जायो दा बेनिखायनो नों थाङा अमानि आबाद खालामोब्ला गोबां हुसियारै अमानि आबादखौ खालामनांगोन आरो खि दा नोंथाङाबो माबाफोर मिथिगौ नामा अमानि अमा आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन एक्सप्लेन खालामनो हागोन आंजों लोगोसे
जागोन नाथा गोबांद्राय गुवारै बुंनो हायाबाबो स म गोनाङाव आं जेनेबा फंनैसो बुंनो सानदों आरो नोंथां नंगौ नोंथाङानो बुंजो खाबाय जेनेबा अमाखौ जोङो मोननै टाइपआव फिसिनायखौ जों दा नुबोयो आरो गोदोनि फ्रायनो जेनेबा जोंनि माबाया जों अमा फिनानै जाबोग्रा माबाखा नङा होमबा नोंथां जों अमाखौ नरमेलै नरमेलिबो फियो जेनेबा मोनफ्रोमबो नखराव गोदोनिफ्रायनो माफा मानै अमाया जोंनाव थाबोबाय थाखायोमोन आरो गोदोनि फिनायखौ गोदोनि फिनाय नेमखान्थि खौ नायोब्ला आरो दानि बे बेफार फालांगि सिस्टेमाव लानानै नायोब्ला गोबां सोलायनाय दंसै आरो नोंथां जोङो गोदो गो दाय अमाखौ न'आवनो फियोब्ला जोङो जोंनि जौ संनायनि अफ्रि नङाब्ला माइरंखौनो जोङो अमानो ओंखाम बायदि संनानै रुनानै जाहोयोमोन नङा होमबा नोंथां बे जोंनि सरासनस्रा अमा फिनायनि माबा आरो नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो बेफार फालांगिनि सोमोन्दै जेनेबा अमाखौ आबाद महरै जेनेबा फालांगि महरै लां थारोब्ला जोङो गोबां नेमखान्थि एबा डिसिप्लिन दहाय नों होननाय बादियैनो लांनांगोन आरो नङा होनबा सरासनस्रा सस्राय औ सरासनस्रायै अमाखौ बुंनो थांङोब्ला अमानाव गोबां। बेराम सेराम जानायनि चान्स जासायो नोंथां बिसोरो बेमार बेराम आजार जानो बिराद गोरलै बेफोरखौ बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोंनाव गोबां माखासे नेमखान्थि जेनेबा गोरलैनिफ्राय लानानै माखासे भेक्सिन होनाय बेनिफ्राय एसे देरनायनि उनाव माखासे सिस्टेमनि भेक्सिन होनाय दङ आरो बे अमानियाव स बुंनो थाङोब्ला सुइं फेभार ना सुइन फेभार होननाय बे मोनसे बेरामा जाफ्रोबाथायायो आरो बे खमन मोननाय जायो अमाना नङा होमबा बेबार बेमारखौ औ बेनो ओमफ्राय बेनिफ्राय अमाखौ जोंङो एसे देरबानो जेनेबा नों दाय होननाय बाददि नोंथां मास मोनसे मास मोननैनि गेजेराव दिवरजेनेबा क्रिमिनि ए बा फिनाव थैनायनि मुलि होनोालाय बेखौ जहाय सावरायलाय नथांवो बेहाय जेनेबा बेखौ होयोब्ला जेनेबा फिन' थैनायनि म ए अमाया ग्र'दा एा देरनाया मोजाङै मोजां देरलाङो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय
जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बे अमा फिनायनि प्रजेक्टनि सायाव सावरायनानै दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय दा
जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ जागोन नोंथां